थां अ खुलुमनाय थाबाय नोंथां बिदिब्ला औ खोनादों नोंथां। बिदिब्ला आं नोंथां मोनसे आयदा लानानै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन बे आयदायानो जाबाय नोम बिगगियान मुगा जे थ' दानि बिगियान मुगा बिगगियान मुगा होनोब्लाथ जों मोन्थिखागौ नङा होमबा बिगगियाननि जुग औ दासो गोबां उम खामानिया गोबां हाबाफ्रा खस जाबोबाय खामानिफ्रा बिगगियाननि मुगा होनोब्ला जों बेखौनो मोनथियोदि ओ गोदोनि गोदोनिख्रुइ दा जों साबसिन जानाय बायदिसिना हान्था मेलानि राहायाव ओ कस जानाय गारि मथर बायदिसिना दिहुननाय बिगियानफोरा जिहेथु बिगियाना जोंनो गोबां ओ खामानि होदों गोबां खम समायावनो जाहोनाय बायदिसिना बेसाद मुवाफोरखौ दिहुनना होदों। बाद मावनाय बायदिसिना खेथ्रआव बो जोंनिया बिगगियाना हेफाजाब होयो जिहतु बिगगियाननि मुगाव मुलिफोरबो ओंखारबाय देहाफोरखौ फोसाबनोबो हायो। जिहथु गोदै जों बिगगियान गोयै खमायाव मुलिआारि गैयै खमायाव गोबां बेरामजों जुगिनानै देहाफोरखौ खहा खालामोमोन आरो जोङो बायदिसिना अजा कबिराजफोरखौसो फोथायोमोन। ओम बेबायदि देहाफोरखौ मोजाङै गोग्गो फाहामसालिफ्राव थांनो मोनामोन मानो होनो ब्ला बै खम समायाव बिगगियाना गैयामोन नङा होमबा नोंथां दानि जुगाव ओ दानि जुगनि दानि मुगानि बिगगियान ओंखारनाय लोगोसे जोंनि थैनाय मानसिनि थैनाय हारफोराबो खमायलांबाय जाहाथे जोङो ओ बेमार आजाराव बेमार आजार गो ग्लैबा जों थि समावनो मुलियारिफोरखौ बे जि भेक्सिनफोरखौ खौ लानानै जों देहाखौ सोखानो हायो नङा होमबा नों थां औ बिदिनो बेमार आरि देहा बे फाहामसालिनि खेथ्रआवबो बेबायदिनो जौगानायखौ नुनो मोनबाय बिगियानाव। आरो दानि जुगाव आरो हान्था मेलानि राहायावबो ओ बिगियानफ्रा ओ गारि मथर बायदिसिना रेल लामायाव ट्रेन खारनाय। दै लामाजों जाहाज खारनाय अख्रां लामाजों एरप्लेन खारनाय उरनजार खारनाय बे फोरखौ बानायनानै। जोङो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे। मोनसे जायगायाव गोदोयो जेरै जों मोसौ गारि बायदिसिना गराइ गारिफोरजों थांनायाव गोबां सम। सम लायोमोन दा बेफोरबायदि हान्था मेलानि राहायावबो जों। खम समायनि गेजेरजों। जोंनो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम सहैनायखौ। खम समनि बिथोरावनो। सहैनायखौ जों नुनो मोनबाय नोंथां। नङा होमबा औ बेबायदिनो जोङो जेरै। ओ एयारप्लेन जायखौ। अख्रां लामा बुङो अख्रां लामाजों थांनाय। उरानजाद बुङो जों गुबुन मोनसे हादोर बा गोजान जायगायाव जों जायखौ ओ जोङो गोबां दिन नांगौ। जेरै सप्तासे दिन लानायखौबो जों। सानसेयावनो मोनहैनो हायो अख्रां। लामानि गेजेरजोंनो नङा होमबा नोंथां। औ बेबायदिनो बो। हान्था लामानि खेथ्रआवबो। गोबां जौगाबाय आरो बिगियाना दिहुनना होदों। दों जोंनो इन्टारनेट मबाइल बायदिसिना। फोरखौ जेरै। जों मबाइलनि गेजेरजों गोदै जों सोरखौबा माबबा मोनसे खौरां हर। होनोब्ला मायबा मोन मोनथि सोंथि सोंहरनोब्ला मोनसे लाइजामनि महरजोंसो जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जों फथाय हरोमोन नाथाय दानिया मबाइल जोंनो नैजि गोसोआव माइबा सोंथि थानाय मबाफोरखौ खौरां लानो गोनांब्लाा जों डाइरेक्ट जायो मबाइलफोरखौ दिहुनना इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो कल हरनानै फन हरनानै जों बायदिसिना गोसोनि खोथाफोरखौ फोरमायनो हायो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ सैथो।
बिदिनो बायदिसिना माबाफोर मोनसे मेस मायफोर ला जाम लिरना हरनो गोनांब्लाबो जों मबाइलजोंनो जों बायदिसिना एप दिहु मोनबाय ओ वाटसाप बायदि आरिफोर बेफोरावनो जोङो ओ मेसेज हरनानैनो जोङो उम ओ लाय जाम लिरना हरनानैनो जोङो निजिनि गोसोनि बाथ्रा निजिनि सोंथि बेफोरखौ फोरमायनो हानायखौबो नुबाय। बेफोरबायदि इन्टारनेट आरो बेफोरबायदियावबो जौगानायखौ नुनो मोनदों नोंथां। नोंथाङा बे फोरबायदि बिगियान जौगानायखौ मा बुंनो सानदों नों थां?
औ बिगियानाथ' जौगायाखै नङा गोबां जौगाबाय दानि जुगाव। नङा होनब्ला नोंथां? औ बिगियान बुङोब्लासो बिगियाननि ओ गुबै थांखियानो जाहैबाय मा ओ मानसिनि माने जिउखौ गोरलै खालामनो आरोना। मानसिनि माने जिउ खुंनाय राहाया माने जाहाथे गोरलै जायो बेनि थाखाय बिगियाना माने सानफा एफा दावगाबोबाय दं नङा होमबा। नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरै ओ हान्था मेला बा थांलाय फैलायनि रा हाया गोदोनि समाव माने जोबोद गोब्राबमोन आरोना। गिबि समाव औ मानसिया थाबायनानै थाङोमोन बा माखासे जिब जुनार बाहायनानैसो माने दावबायोमोन आरो बेयो माने जोंनो औ गोबां सफ्थायै स फ्था माने गोबां सान लायोमोन जेनेबा। बेनि उनावहाय जेब्ला औ बिगियाननि ओ जेब्ला बिगियाना ओ माखासे मेचिन नङा होमबा मेचिन दिहुननायनि उनावहाय माने गोबां माने जिउ राहाया गोरलै जाबाय आरो। जेरैहाय जोङो ओ साखा खबनैयानो जा बा साखा खब्रैयानो जा गारि नङा ओमबा बे गारिनि जे जोङो औ दसेनो माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव मोनहैनो हायो बेबादिनो औ बेनि उनावहाय जोङो दैजोंबो थांनो हानाय जाबाय दानि दिनाव नङा होमबा नोंथां जाहास दङ औ नाव दङ औ बेनि अनगायैबो जोङो ओ अख्रां अख्रां लामाजोंबो जोङो दावबायनो हानाय जाबाय नङा होमबा नोंथां औ बेबादिनो ओ बेनि अनगायैबो जोङा गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंनि जिउ बिगियाननि गोहोम नुनो मोनो जेरैहाय जों सानफ्रोमबो ओ जिखि ओ बेसाद बाहाया मानो बेफोर माने गासैबो बिगियाननिनो होनाय होनजायो आरो नङा ओमबा
औ-औ
जेरैहाय जोंनि सानफ्रोमबो जोङो मबाइल फनखोनो बाहायो मबाइल फनावहाय ओ दानि जुगावहाय जोङो माने ओ गासै खामानियानो जाफ्रामजोबो आरो मबाइलावनो नङा ओमबा
औ
फन रायलाय ओ सोरनोबा जोङो जुदि रायजलायनो गोसोबा कलावबो रायलायनो हायो बेबायदिनो मेस एबा माबा मोनसे लिरनो गोसोबा लिरनानैबो हरनो हायो माबा मोनसे ओ सोरनोेबा भिडिअ बा माबा मोनसे सावगारि हरनोबाबो जोङो हरनो हायो मबाइलनि गेजेरजोंनो आरो नै बे ओ बावैसो मोनसे आरोबाव ओ बिगियाननि जौगानाय नुनो मोनदों बेनो जाबाय मा ए आइ नङा ओमबा नोंथां? ए आइ नो जाबाय मा आर्टिफिसियेल इन्टलिजेन्स नङा ओमबा ओ बे एवाय ए ए आइ ए आइ नि जौगानाया माने जोबोद गोख्रै जागासि नो दासान्दि नङा ओमबा
औ औ बेफोर बेफोरो औ बेफोर बिगियाननि नाजानायावनो जौ
औ नंगौ नोंथां नंगौ
नोंथाङा दे बुंदों ओ दा जिउआव जोङो सोलिबोबाय थादों गासैबो बिगियाननिनो बानायनाय मुवा बेसाद फोर खौनो सोलि होबाय थायो नंगौ थारैनो नंगौ नोंथांनि आ बुंनायाबो थारैनो गनायजाथावना। बिदिनो बिगियान जौगानायाव आंबो गोबां गो गानाय मोनो मोन्दों। जोङो अख्रां लामाजों थांनाय फारसे जों गोब ओ गुबुन मोनसे ग्रह साफोरावबो थांनो हायो। ग्रह फोराव जेरै जों रकेटजों अखाफोरावबो थांनो हायो। बेफोरखौ नुनानै जोंनि गोबां गोग्गानाय मोन दों गोजोन्नाय मोनदों मानो होनोब्ला बिगियाना बेसेबांबा जौ गाबाय। आरो अख्रांनि हाथ'रखि खि अख्रांनि अखाफोर बे फोरबायदिखौबो जों जोंनि गाहाय ओ बुहुमाव थानानैबोब्लाबो हायाव हानिफ्रायब्लाबो जों गोजौनि नुथायखौ जों नाहरनो हानाय मोनसे दरबिं मडेल मोनसे दिहुननायखौ नुनो मोनदों नोंथां। आरो फिसानिफ्राय फिसा जिबख्रि बायदिसिनाफोरखौबो जोङो नुयो ङो जायखौ जों मेगनजों नुवा बेफोरखौ जों मुवा बेसे दा जे मोनसे मेसिनजोंबो नुनो हायो नों। थां आरो जोंनि देहायाव बायदिसिना ओ बेमार आजार जानायखौबो जों गियाननिनो बायदिसिना- मुवा बेसाद दिहुननायनिखायनो मुवा बिगियानि बोआ दिहुननाय मुवा बेस जोंनो जोंनि देहाफोरखौ जोङो मा। बेमार जादों मा जादों। बेखौ सिनायनो हायो नोंथां नङा होमबा?
नंगौ नोंथां नंगौ सैथो।
गोबां जौगाबाय जोंनि बिगियाना ओ। गोदो आरो बिगियाननि जौगानायावनो। गोबां मोन गोबां ओ। खोमथि गोबां आरो नुगो। गोख्रों गोख्रों मोजां न' लुनो मोनबाय। दे गोदोनि बायदि बा बार अखा बायदिसिनाफ्राव बाय नाय बेफोरखौ नुलिया। बाय बायदिसिना गोख्रों गोख्रों बेबायदि न'खौ जों लुनानै मोजाङै थानायखौ नुनो मोनो नोंथां। अ नोंथां आरो जिहेथु अ। मा बुंनो सानदोंमोन नोंथाङा?
औ आं नोंथांनाव मोनसे माने जोबथा सोंथ'नो सै। सोंनो नागिरदों। दा बिगियाननि दिहुनथायाइ। फोरनि मादाव माखासे आइजें आइला बा मेसिन नङा होमबा बेफोरनि मादाव नोंथाङा नोंथाङा माबा मोनसे मोजां मोननाय बेबायदि आइजें आयला दं नामा बिगियाननि
दङ नोंथां गोबांआनो दङ नाथाय जिहेतु समनि आंखाल नालाय सम मोनसे बुंना होनोसै आं नोंथां जिहेथु जों बिगियाननिफ्राय बानायबोबाय थानाय अ अरायस जों बाहायबाय थायो जों फरायसालि बायदिसिना थांनायावबो बाहायो साइकेल बेफोरखौबोथ' बि गियाननि नाजानायावनो दिहन्नाय जादों नङा होमबा नों थां साइकेला जोंनि अराय जिआवनो बाहायनाय जायो गुबुन दाब से दखान बायदिसिना हाथाय बालाफोराव थांनायावबो बाहायो फरायसालिफोरावबो जों फरायनो थाखाय बेफोरखौ लानानै थाङो गथ'फोरखौबो नुयो गोदोरफ्राबो लानानै थाङो आरो बे साइकेलनि अनगायै जोङो ओ बायदिसिना गारि मथरखौबो लानायखौ नुयो बेफोरनो आंनि साबसिन नोंथां ओमफ्राय नोंथां समा जेब्ला जाबाय आंनि बे खिनियावल' होजोबसै नथाय गोबां सावरायनो दङमोन उनाव सावरायनोसै नोंथां नों थाङा आंजों सम दिहुनना सावरायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथां गो-गोजोनथों नोंथां